औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों
ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
बे समावहाय आं औ बे समावहाय आं नोंथांजों ओ आसामनि दैबाना जानायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन खालामदों ओ सावरायनो हागोनना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ बिदिब्ला आं जागायजेननो सानबाय ओ आसामनि दैबाना होनना ओ जों सावरायनो थाङोबाथ' गिबियावनो
आसामनि हा थाथायनि सोमोन्दै जों सावरायोब्ला गाहामसिन जायो मानोना आसामनि साहाथिं ओ गसंनानै दङ जोंहा ओ हिमालय हाजो
हाजोमाया ओ बे हाजोमाया बिफां लाइफांजों बुंफबनानै दं बे हाजोमानिफ्रायनो गोबां दैसा एबा दैमुनिफ्राय जोनोम जानानै ओ जोंनि खोला फारसे आफांथिं
आसामनि बिखायाव बोहैबोदों गोबां दैमाफोर जेरै ओ आइ दैसा जिया दोनस्रि जिया बरलि आरो बेफोर दैसाफोरा बोहैबोनानै बुरलुंबुथुरावहाय जमा जाहैदों ओ बेबायदिनो दैबानानि सोमोन्दै जों सावरायोब्ला आसामाव ओ बैसाग अखाफोरनिफ्राय एबा बोसोर गोदाननिफ्राय बारहुंखा आरो अखाया एसे बारा जानाय मोनो नुनो मोनो जों ओ बैसाग दाननि एफा एनै अखा हाना जेत आसार सावन फाद्र' दानहालागै अखा हायो ओ अखाया बेबाय दिनो आसार सावन दानावहाय गोब्राब हानो लायो बेबायदिनो हाखर फुख्रि बिलो दैमा दैसायाव उसिनानै जेब्ला लोमसावो लोमसावनानै ओ सुबुंनि थाग्रा खुलियाव ओ लोमफैयो लोमनानै गोबां खहा खालामो बेखौनो जों दैबाना होननानै मिथियो बेबायदिनो आ दैमा दैसाया थाद'आ जासे ओ बोहैगासिनो दङ बेबायदिनो बे बोहैनाय फैफानाय हा जाबोरफोरजों दैमा दैसानि थालाया फबजाना ओ थौले जानायनि जाहोनावबो ओ जोंनि माखासे दैमाफोरा एसे अखा हाब्लानो ओ लोमसावना आबुं जानानै जों दैबाना जानायखौ नुनो मोनो ओ बेबाय दिनो दैबानाया गोबां खहा लाबोयो सुबुंनि ओ
औ
दैबाना जायोब्लाथ' जों ओ गिबियाव सुबुंनि थाग्रा खुलि न' बांफोरखौ गिबियाव लोमसावनाय नुयो आ बेबायदिनो मानसि फोर दैबाना जायोबा साद जार्लायाव गोग्लैयो मोसौ मैसो जिब जुनार गोबाङानो गावनि थाग्रा फुलिखौ खोमाना लानो गोनां जायो बेबायदिनो ओ माइ फाथो आरो ओ गोबां रोखोमनि आबादफोरखौबो दैबानाजों जों खहा जानाय नुनो मोनो बेबायदिनो सासे सरासनस्रा सुबुंखौ दै बानाया ओ गोरिब थाखोसिम लाबोनायाव गोनां बिफाव लायो बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला गोबाङानो ओ रांखान्थि खहा जानाय नुनो मोनो जों
औ
ओ दैमा दैसायाव उसिफावना हाब्रां खुरखांना मानसिफोरनि न' बां दुब्लि सिलिंखार खालामना सासे मानसिखौ बेबायदिनो गोबां खहा खालामनो हायो।
लोगोसेनो दैबानाजों ओ बिफां लाइफां जोंनि थाग्रा खुलि ओ जोंनि गोनां मुवाफोर लाइ लथर बेफोरखौ गोजावलांनानै खहा जानायनि उनाव अनगायैबो जों मोसौ बोरमा दाउ अमा आरो मानसियाबो गोजाव लांफानानै थैनो गोनां जायो बेबायदिनो दै बानाया मानसिफोरनि लामा ओ आबाद फोथारजों लोगोसेनो मटर रेलगारिनि लामा आरो दालांफोरखौबो सिलिंखार जानाय नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला जों माखासे दैग्रा लोंग्रा दैनि आंखालखौ गोलैनायखौबो नुनो मोनो। बेबायदिनो दैबानाजों गुबुंले दै जानानै माखासे ओ बेराम आजार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै दैजों ओ ओ बेमारनि जिउसा फैफानानै जों। खायसे ओनसोलाव
ओ कलेरा थटाइफयड बेफोरबायदि खायसे बेमारफोरखौ जों सोमजिनो गिनाय नुनो मोनो आरो ओ
औ
बेबायदिनो जों आसामनि दैबानानि सोमोनदै सावरायोब्लाथ' जों रायखांनांगोन धेमाजि जिल्लाखौ मानोना आसामनि ओ बयनिख्रुइ बांसिन दैबानाया धेमाजि जिल्लायाव जायो आथिखालावबो दाख्लैबावैसो ओ गोबां जानानै थांबाय बेबायदिनो दैबानाया सरासनस्रायै बांसिन ओ दैमा दैसा खाथि खाला थानाय ओनसोलाव बांसिन जायो। ओ बेबायदिनो जों ओ गहावाटि नोगोरमानि दैबानाखौनो जों सावरायनो हायो जायखौ जों बुंनो थाङोबा बिनि गुबै जाहोना जागोन। जाहोनखौ मख'नो थाङोब्ला जों नोगोरारि गायसननायखौ बुंनो नांगोन मानोना गुवाहाटि नोगोरमायाव गोबां गिदिर गिदिर दालाल न'। बिल्डिंफोर आरो गोबां लामा दालां ओ मोजां ड्रेनेज सिस्टेम खालामालासिनो बेफोरखौ खौ ओ
मोजाङै नायबिजिरालासिनो आब्रुथि गैयै लुनायनि जाहोनाव आ थिखाल अखा एसे हाब्लानो जों गुवाहाटटि नोगोरमायाव ओ दैबाना सोमजिनायखौ नुनो मोनो जेरावहाय
सुबुंफोरा हानथा मेला आरो थांलाय फैलायनि बेलायाव ओ गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। ओ
औ
गुवाहाटी नोगोर मायाव आथिखाल एसे अखा हाब्लानो लामाया ओ दैबानाजों दैजों होथिजानानै थायो बे
ओ बेजोंनो ओ गोबां दावबायारि सुबुंफोराहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो
गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेबायदिनो ओ सानसेनि थांनो गोनां हाबाफारिखौ दोन्थ'नानै साननै सानथाम दै राननायसिम नेनो गोनां जायो ओ
बेबायदिनो आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैबाय ओ नोंथांनि ओनसोलावबो दैबाना जायो नामा एबा ओ नोंथाङाबो दैबानानि सोमोनदै मा मिथियो नोंथांनिफ्राय आं फोरमायजानो लुबैबाय
दा जोंहा गुबैयै दैबाना बुङोब्ला बे जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय सोहोर ओनसोलाव जों गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां दा गुबैयै नोंथाङा मख'बाय जे गुवाहाटी नोगोरमायाव जोङो एसे अखा हाब्लानो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो दा बेनि जाहोना जादों बे जे जोंनि दै गलांग्रा द्रेन एबा नाला बैफोरखौ ओ सुबुंफोरा माने गावसोरनि दाखोर दाला नाङि मुवा बेसादफोरखौ बैफोरो नालायाव गारनानै जोंनि दै थांग्रा लामाखौ होेथेनानै दोनदों दा बेनि जाहोनाव जोंहा एसे एबा से घन्टा एबा नै घन्टासों अखा हायोब्लानो माने बै नालाजों थांनो मोना नालाय माने लामा सामायाव लोम सावनानै थायो बिदिनो जोंनि हान्था मेलानि राहाया माने जोबोद खहा जायो आरो दा बेयावनो जोंहा जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोंहा थाङोब्ला जोबोद ओ खहानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै जोङो जोंनि गामि ओनसोलावनो बुंनो थाङोब्ला बे अखाया जुदि गोबां बिबांनि हानानै जोंनि लामाफोरा लोमसावनानै थायोब्ला अब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा ओ स्कुलाव थांनो थाखाय जोबोद ओ खहा जायो मानोना दै बुरजा जाबा जों बारनो हाया आरो बेनिनो बेनि गेजेरजों जोङो जोङो गावनि पार्सनेल एबा जोंनि मायबा मोनसे खामानि नि थाखाय जोङो गुबुनाव थांनो गोनांब्ला जोङो थांनो हाया दा बिब्दिनो जोंहा नोंथाङा बुंलांखाबाय गोबां बाथ्रा दा जोंहा गोबां अखा हायोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जेब्ला जोङो माइ आबाद एबा बायदिसिना ओ गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायगाया जुदि दैबाना जाना थायोब्ला बैफोरो दैया लोमसावनानै जोंनि आबादखौ खहा खालामो दा बु ओ दा बुंनो थाङोब्ला माने दै बाना जानाया मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङो नाथाय जोङो बांसिन दैबाना जानायजों खहा जानायखौ नुनो मोनदों दा जोङो ओ मुलाम्फा जादों होननाय बुङोब्ला जेब्ला दाबसे जायगायाव जुदि हासार गैया खरान हा बैफोर हाफोराव मिथिंगानि मायबा मोनसे मोगा मोगिनि जाहोनाव बिदि दै बाना जानानै बैफोर खरा जागायाव फैनानै हरसे एबा हरनैनि हायोब्ला अब्ला बैफोर हाया माने जोबोद मोजां जायो मानोना ओ दाबसे जायगानि हासार गोनां हाया बै जायगायाव फैनानै ओ हर से एबा हरनै थाफैयोब्ला माने बेजों गलाय मोनदेर जानानै बे हाया हासार गोनां जायो आरो दा बिब्दिनो जोंहा खहा जानायनि बुङोब्ला जेरै सोहोर ओनसोलाव दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय दाखोर दाला फोरा‌ जोंहा दैमायाव गलाय मोनदेरो अब्ला बै दैया जोबोद गुबुंले जायो अब्ला दैबाना जानायजों लोगोसे बैफोर दाखोर दालायाबो जोंनि थानाय थाग्रा खुलिसिम फैनानै माने जोंखौ बुहुद जोबोद खहा खालामो दा नोंथाङा बुंलांबाय जेरै बैफोर दाखोर दालानि थाखायनो जोंनाव मेरेलिया बायदि बायदि बेरामनि जोंनाव जानो हमो आरो जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला केन्सार बैफोर केन सारा मानि जोंनि जेरै दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना उखुन्दैफोरा दैयाव गोरोबनानै बेफोर बेरामफोरखौ जाहोयो आरो
औ
दा बिदिनो सोहोर ओसोलाव जोङो बांसिनखौनो जानाय नुनो मोनखायो दैबानाखौ दा बैफोरनि ओ गुबैयै जाहोना जादों जोंनि ओ मानसिफोरनि गोरोन्थि मावनाय दा जों जुदि सुबुंफोरा जोंनि बे सो सोरफोरनि नालाखौ मोजाङै ओ थानो थाखाय लामा दोनोब्ला एबा दै गलांग्रा लामा खालामना दोनोब्ला अब्ला जोंहा दैबाना जानाया एसे खम जायो आरो जेरै ओ जोंनि गामि ओनसोलाव दा जोङो अखा हानायखौनो दानि जुगाव बारा नुला मानो होनोब्ला बिनि गुबै जाहोना जादों जोंनि सुबुंफोरा ओ जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ दानै दानै फानहरगासिनो गुबुन जायगायाव दा बैफोर बिफां लाइफांफोरा जोनो जेरै ओ जोङो अक्सिजेन मोनो बेफोरनिफ्राय ओ बिखौ जोङो कार्बनडाइ अक्साइड हगारो दा बिनि जाहोनाव जोंनि ओ आबहावाया जोबोद गुबुंले जालांदों बेनि थाखायनो जोंहा खायसे जागायाव अखा हानायखौनो नुनो मोन दा नों थाङा बुंलां खाबाय जे आसामनि मादाव जोंहा धेमाजि जिल्लाया बांसिनै अखा हानाय जायगा दा बैफोर जायगायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बेसोरनी थाग्रा खुलिया जोबोद खहा जायो जाहोनाव जोङो खायसेया ओ जानो गैयि न'खरनि सुबुङा माने ओ रसा नांनानै थानो गोनां जायो आरो बैफोर ओ जायगायाव जुदि अखा हा-हाबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि थानाय उखुम मुदासिम लोमो आरो अब्ला जोङो ओ माबेबा दाबसे गोजौ जायगायाव थांनानै जोङो गावनि जिउखौ रैखा खालामनांगोन आरो नाथाय जोंल थांबाल जाया जोंनि जेरै न'आव फिनाय अमा दाउ मोसौ बायदिसिना जुनारफोरा ओ माने सानस्रिनो रोङा नालाय बिसोरो दैबानाजों लोगोसे माने ओ जिउ खहा खामनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोङो आसामनि दैबाना नालाय माने आसामाव जोबोद ओ गोबां रोखोमनि दैबाना जायो आरो जोङो बुंनो थाङो ब्ला जों बुंनो हाया मानो होनोब्ला दा मिथिंगानि ओ दैबाना जानाय नालाय जों बेखौ होबथानो हाया दा जोङो मिथिंगाखौ होबथानोब्ला जों माने जोङो बिनि खाबुखौ जों गावनो नागिरनांगोन आरो जेरै जों सोहोर ओनसोलाव बा नालाफोरखौ जोङो साफा लाखिनांगोन आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जुदि दैबाना जाबाय थायोब्ला अब्ला जोङो जोङो ओ धाम खोनांगोन एबा जोङो आलि बायसा जोङो गुवार खोनांगोन आरो। जाहाथे दैया फैनो हाया जोंनि थाग्रा खुलियाव बिदिनो जों गोबां रोखोमनि ओ होबथानोबो हायो दैबानाखौ गामि ओनसोलनिखौ नाथाय जोङो ओ होबथानोबो